हेलौ।
ओं।
खोनायाखै नुबाय हेलौ नुबाय।
खोनायाखै।
हेलौ।
आं खोनागासिनो। आं खोनादों। खोनायाखै?
आं जेबबो खोनायाखै।
ए दाबो खोनायाखै होनबा?
ए खोनाबाबो नोंना माबाया सावना फिसाथार पलियामा।
ए बै न' सिङाव थाबाथाय खोनाया।
ए ओमफ्राय माने एथ' फिसा खोनायोथाय बिदिनो खोनाखायो ना मायो?
ओहो रानिजों रायज्लायबा स्रां स्रांसो खोनायो माथो।
ए ओमफ्राय माबा फिसा गोरलै खोनाथारो साउनखौनो माबा। मोजां खोनाथारा। ओ फिसाल' खोनाथारो ओमफाय रायलायनायखौलाय खोनायो आरो ओमफाय एखेबारे फिसाथार
ओ जानो मानो इदि जायोथाय
उम मा खालामदों?
मा खालामदों?
दं आङो ओंखाम जाखांनानै उन्दुनानैसो दङ।
ए मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया माबासो जोगोनारजों बयलार ओमफाय दिंखिया भाजासो। नोंसालाय मा खालामदों?
जोंहाबो नै आं दासो दुगैखांनानै दङ। ओंखाम जाखांबाय ओ।
माबा खान्थाल बेगरजों मैथा ओमफाय ना गोरान बाथोन।
ए उम माबायदि बोथोरालाय अखा हायाखै?
अखा गैया दोमैलु सो जानानै दङ। बार बारसो गारदों ओम। नोंसिनिथिं हादों नामा?
अखाया उम हागासिनो मा होनो फिसा फिसा हालायबाय आरो दसे थाथ'लायबाय। गारलायबाय आरो नै दा हाहां जालायबाय।
उम अखा हागासिनो आरोना।
ओ हागासिनो आनो मैयाथ'
उम हो।
माबाखा बेयो हाखादों मैयाबो।
एह ओं। आजाया उनदुआखै नामा?
ओहो उन्दुवाखै गेलेगासिनोसो।
ए बिसना इस्कुल बन्द' होबाय ना।
ओं बन्द' होबाय मैया बन्द' होबाय माबा मास मोनसे होबाय।
ओं गरम बन्द'।
ओं।
इस्कुलालाय बेसे गोजान जायो नोंसानिफ्राय?
हो
आजानिया? इस्कुला बेसे गोजान जायो नोंसानिफाय इस्कुलखो होनदां।
सो इदिनो आत मिनिट दस मिनिटसो लायो आरो। माबा गारिजों थां
ओ ओ उम लांलाय लाबोलायसो खालामो बे ना?
ओं लांलाय लाबोलाय खालामबाय थायो नेहैबाय थानांगौ। दोनलांलाय दोनबोलाय खालामबाय थायो।
नेनानै लाबोखायोना मायो?
हा?
आजाखौ नेना लाबो नेनानै लाबोयोना
ओं नेनानै लाबफाखायो आङो मा होनो बिसिना थाब थाब गयोना साराय दसथायावनो गयो नालाय माबानिफ्राय आतथानिफ्राय जानानै साराय दसथायावनो गयो ओंखायनो नेनानै लाबफाखायो आङो।
उम
नोंसालाय जेरावबो बेरायहैया?
जोहा बेरायहैगोन र' साननैसो थानानै। दा बेरायनो सोलाब थ'वानो अबबा थांलाबायसै इदिनो।
अ
नोंस्रालाय बेरायहैयाखै?
जोंहा माबानो बेरायनोल' समखौनो मोनलाय लाङा मा होनो खुमा दाउ गोनांखायनो उम।
ओंखायनो अमा अमा फिसाया माबेसे नोंसाना?
अमा फिसायानो गैया मानैल' जादों आं नाय एबार अमायानो माबाजोबदोंसो थैजोबदों ओमफाय मानैल' थाबाय।
उम मारै थैखोबा?
माबा बिमायानो बिमायानो आपदाल खालामनो रोङाखै ओमफायो गाथारला बायनानैनो माबा खालामजोबबाय लस
ओं ओं ओं।
रावबो फन हरथ'वाखै?
हराखै रावबो।
ए।
दङ।
सोर सोर दं न'आवलाय?
दालाय माथो खालामगोन?
दायो खामानि गैला ओंखाम जाखांबानो खामानिया जोबजोबो जोंना ओमफाय दा उन्दुनासो
ए ओ ओं।
ए अखा हाहां जाथारलायबाय हनै अखा हानो नागिरथारलायबाय मान न' सिंनिफ्रायनो ओंखारनो हाखाया अख अखा हाबाथाय।
ए सान्दुआनो दुङाखैदां होनबा नोंसिनिथिं ना?
ओहो सान्दुङानो ओंखारथाराखै सान्दुङानो दुङाखै फुंनिफ्रायनो अखा हानाय।
ओं। जोंथिं सान्दुं दुङो अखाबो हायो अखा बारा गैथ'आ दा।
माइफ्रालाय गायखांजोब्बाय
माया एसे दंबावो न' खाथियाव दब्लायनसो जाबावगोन। खौ गाया होननानै दोनदोंमोन ओमफाय दा गायनो नागिरबाय बोथोरा उम दल्बायनै खोथिया आग्लायदों खोनो गायनो नागिरदों।
माइखौलाय हाजिरा लानानै गायो ना न'नि गोजानो गायो।
न'निबो मा हाजिरा सासे सानै लायो न'निया मानसिया बारा बुरजा नङा नालाय गायग्राया ओंखायनो हाजिरा लादेरो सानै सा थामसो बदलबो फैयो आरो
ए
उम
ओमफाय ओंखाम आरो
ओंखामाथ' जाजोब ओं ओंखाम जाखांजोबबाय। दासो जाखांदों फंबाय होनदों नामा
ओ
ए उम आजालाय मा खालामदों
नै माबा उन्दुनो नागिरबाय उन्दुवासैनो माबा गेलेबाय थाबायै बाहेरायाव ओंखारलाय हाबलाय जागासिनो गेलेगासिनोसो
ओंखाराखै दां हारसिं गेलेबाय थायो नामा बेलाय गैया बेरायहैयाखै
ए मालाय मानसिफ्राबो माइफोरखौनो गायखांखै खोमाना दामा
ओंहो दासो आमतिसुवा बायनानै दासो गायहांदोंआनो सोबा सोबा
ए
गायजेनहांदोंसो उम नोंसिनिथिंलाय गायखांजोबबाय गामिफोराव
गायखां गायगासिनोसो खोमा जोंखैबो ओमफाय आङो फोथारावनो थांनाय जाथारा खै ओरैजाय मालाबा मालाबा जों बेरायनोसो थांला बायो नालाय लामा लामा फोथार माबायाव ओमफाय थाङाखैना आङो बारा नुलायलाङाखैखां गायगासिनोसो खोमादां
ए उम बोथोरा थांथ'खायाखैना दासिम गायनायानो जादों
ओं
ओंखायनो गायखांयाखै
ओमफायो दाख्लै दैबाना जानायालाय रानबाय
ओं रानजोब्बाय गैला सानदुं दुंना होबायना
ए रानबाय आरो होमबा
उम अखा हाबानो देरो सान्दुं दुंबानो रानफिनजोबो
ए उम
आलासिफोर फैथाराखै नामा नोंसानाव
आलासिया फैथाराखै दाख्लै माबायाव आजानि माबा बार्डे जादोंमोन नालाय बेवहाय फैदोंमोन माबा। ओ साफा सानै फैदोंमोन आरो ओमफायो दा मानि फैथ'वाखै।
ए खै बोसोरनि बार्डे जाखो?
बार्डेया बोसोरथामनि जाबाय बोसोरथाम जाबाय ना आजाया जोंना, दाख्लै माबाजों टुइन्टिथ्रिजों।
जेरावबो आलासि जाहैयाखै नामा?
ओहो जाहैथ'वाखै थांगोन र' मालाबाहाय। मानो होनो अखाया एसे माबाबाथाय सान्दुंफोर।
ओं ओं ओं आलासि जानो फै जोंखै मालाबा।
र' नोंसोरनिथिं मालाबा माबायाव थांगोन। मा होनो फुजा फुजा जाबा फुजा जाहांबा। दायो गरमथारना थांनो बायो गरमाव।
ओं दैलाङा आलासिबो जाजाया बारा दा।
ओ
उम।
अखा हानायाव बेरायजायालै जेरावबो।
ओं ओं। बेरायजायाथ' आरो
खबरफ्रालाय बोरै नोंना?
हा
खबरा बोरै होनदां?
खबरा माबा मोजां मोजांथ' जेबो जाथ'वाखै।
ओं ओ। नोंसा न'आव सोर सोर दङ लाय? जोंहा न'आव साब्रै जायो। बिहाव बिखुनजो ओमफ्राय आं ओमफ्राय जोंनि आजा। साब्रैल' आरोना?
नोंसालाय साबैसे?
जोंहा सादजन।
ए नोंसा बुरजा जायो होमबा।
ओं जोंहा बुरजा जायो।
ओमफ्राय गासिबो मोजां खबरा?
मोजां गेजेरावनो मोजां गाज्रि।
ओं ओं।
दालाय सोर सोर दङ नोंजोंलाय?
आंजों जों आजाजों आंजोंल' दङ माबाया आइआ माइ, गायहैदों माबायाव ओइ गावसिनि फिसाजो मोननाव।
ए ओं ओं दे
दे।